औ औ खोनादों
बिदिबा नोंथां ओ नोंथाङा दा मा खालामनानै
दा आङो ओ फुंनि ओंखाम बोथिसे जाखांनानै औ खोनादों दा आं बे समाव ओ फुंनि ओ बोथिसे ओंखाम जाखांना
फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जा होनानो जादों ओ जोंनि बर' समाज सावहाय दैज्लां बोथोर बा जों मेसें बोथोराव मा आबाद मावनाय जायो बेनि बागै आ नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि बर' समाजावहाय दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै नामा नोंथां?
औ
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना आबाद मावानाय बुङोब्लाथ' बर' सम मुंखग्रोनांगोन आरोना नोंथां। जोंना दैज्लां लोगो लोगो जोंनि बर' समाजावहाय बा जोंनि बर' सुबुंफोरा गिबियावनो जोंना ओ माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनग्रोयो आरोना नोंथां माइ आबादखौ जोङो मानो मावो होनोब्ला ओ जेबो जोङो बोसोराव ओ जानो थाखाय जोंना बे माइ आबाद मावनायजोंसो जोङो माइरं मोनो नङा ओमबा नोंथां बे माइरंजोंसो जोङो ओ बोसोर बोसोर बारहो हरनो हायो आरोना नोंथां बेनि था खायनो जोंनि बर' सुबुङा बर' सुबुंफोराहाय माहाय गिबियावनो माइ आबादखौ मावग्रोयो आरोना नोंथां बेनि उनावसो जोंना दैज्लां बोथोराव बायदि सिना मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय बर'नि माइ आबादानो आरोना नों खोनादोना नोंथाङा
औ खोनादोंं
हेलौ नोंथां
औ खोनागासिनो दङ आङो नोंनि राव औ औ
हेल' नोंथां
हेल' औ खोनागासिनो दं आं नोंथां।
ओ जोंनि गुबै आबादानो जादों ओ बर'नि गुबै आबादा माइ आबाद बे माइ आबादखौ जोङो माबोरैहाय मावनो होनोब्ला गिबियावनो जों ओ माइनि जोलै नांग्रोगोन आरोना नोंथां जायखौ जोङो बुङो माइज्लि। बे माइज्लिखौ जोङो गिबियावनो ओ
नारचारि दोङो बेयाव जों बायनानै लायनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जों न'वाव लाबोनानैहाय बस्थायाव सोनानै जोङो फख्रि बारियाव सोमना दोननाय जायोना नोंथां सोमना दोननानै बेयाव जोङो हरनै एबा हरथामनि थाखाय सोमना दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ हरनै बा हरथामनि थाखाय जोङो ओ बोरियाव बोखांनानै लामना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। मा होनो बेनि माखासे दैया गसरनायनि थाखाय बा जोङो बेयाव गाजा अरनायनि थाखाय जोङो लांदां जायगायाव बा न' सिङाव जोंना हानना दोननानैहाय फोरानना दोननाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जि जायगायाव जोङो खोथियाखौ फोगोन बे जायगायाव जोङो आरामसे गिबियावनो हाले एवग्रोनानै लानांगोन हाले एवखांनायनि उनावहाय जों बेयाव मै होनांगोन मै होखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ समानै फेननानै बे खोथियाखौ सोनानै लांनानै बेयाव माखासे लाग्रा आइजेंआव लानानै जोङो सारै सारै सा साज्रांनो फोनाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे जोङो जेब्ला बेयो रजबगोन अब्ला फुननो हानायाव जोंना हा फैयिबायदिनो जोंना बेखौ साज्रां साज्रां फोनाय जायो आरोना नोंथां
औ
खोनादों ना नाङा औ बेबायदि फोनानैहाय जोंना खोथियाया जेब्लाना जि दाबा नैजि दिनसो जागोन नैजि दिनसो जागोन अब्लाना जोंना रज'जेननो लायोबा जोङो सोमखोर सोमखोर गाबनि जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो माखासे रासायनिक हासारफोर बाहायनाय जायो जाहाथे जोंना थाब देरनायनि बा जोङो खोथियाफोरा जौनानै सोमखोर सोमखोर गाब जानायनि बेनि उनावहाय जों बेखौ से दानसोनि उनाव फोनो हायो आरोना नोंथां बेखौबो जोङो माबोरैहाय फोनो होनोब्ला गिबियावनो जोङो बर' आइजोफोरखौहाय लेंनांगोन बा जोङो माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो लोगो लानानै ज'यैनो जोङो खोथियाखौ फुनाय जायो आरोना नोंथां खोथियाखौ फुनानैहाय जोङो थोरि हाग्राा बा जोङो बेबायदिनो थेंगल गय घुखुना बिदिजों जोङो खायजाय मुथि जायखौ जोङो लांनायावबो गोरलै जायोबा जोङो माइ गायनायाव आलाय सिलाय जाया बेनि थाखाय नोङो मुथि खानाय जायो आरोना नोंथां
औ
बेनि उनाव जों जि जायगायाव माइखौ गायगोन बे जायगाखौ जोङो गिबियाव खसेयैनो आलि होनो थाखाय सामार होनांगोन सान होखांनायनि उनाव जोङो आलि जानानै जोङो आलि खोग्रोनाय जायो आलि खोखांनायनि उनावहाय आरोबाव जोङो खनसे जि खालि गायगोन बे खालि फुङाव जोङो आरोबाव खनसे हालेएवनाय जायो आरोना नोंथां हालएवखांनानै जोङो दसे गोबावहाय बेखौ दैजों जबहोनो थाखाय आखाइ दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो खोथियाफोरखौ राननानैहाय बेबायदिनो आइजो माहारिफोरखौ लानानै गायहोनाय जायो सिगांथ' जोंनिया बदल गायलायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जों दानि आथिखाल मुगायाव गासैखौबो हाजिरा गायनायखौसो बेबायदिनो जोंनि हाय माइ आबाद अनगा जोंना दैज्लां बोथोराव हाय बेंगल पानिलााव बायदिसिनाखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आङो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथांमोनिथिंबो माबायदि माइ आबादखौ मावो
औ हागोन नोंथां दा जोंनि आबादानो जादों माइ आबाद दा जोङो ओ माइ आबादखौ मावो होनब्ला जोङो दैज्लां बो थोराव मावनाय जायो आरो नोंथां मानोना जोंहा बोथोराव नांगौ बिबांनि
नंगौ नोंथां
अखा हानायखौ नुनो मोनो दा बिदिनो जोंहा माइ गायनोला नोंथाङा बुंलांबाय गिबियाव जोंनो नांगोन माइज्लि अब्ला बै माइज्लिखौ जे जोङो
औ-औ
ओ बोसोराव दोन खानाय बा जोङो हाथाय बाजाराव बायनानै लाबोग्रोनांगोन आरो दा बै माइज्लिखौ जोङो फाथ फाथोनि बस्थायाव जोङो सोनानै लांदो फाथोनि बस्थायाव सोनानै दा बिबदिनो जोङो नोंथाङा बुंलां खा बाय दहायनो साननै बा सानथाम गेजेराव जोङो बेखौ बोखांगोन अब्ला जोङो बै माइलि सोमनायखौ बोखांनानै दाबसे जायगायावनो एबा हायाव जोङो आरामसे बनानै दोनगोन मानोना बै गाजा अरनायाव जोंहा नांगौ बिबांनि बे दै नांनानै थायो बे दै नांनायफोरखौ जों माने रानहोनो थाखाय दाबसे जायगायाव बनानै दोनो आरो नोंथां एबा फेनस्रानानै दोनो दा बैखौ जोङो बिदि थांनानै जोंहा फैगोन दाबसे एबा दब्लायसेयाव जोंहा खोथिया फोनाय दा खोथिया फोनोब्ला जोङो गिबियावनो हाले एवग्रोनो लानांगोन दा जोंहा गोदोनि समावथ' जोङो नांगोलजों एवनाय जायोमोन नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोनदों माखासेया नांगोलखौ नांगोलजों एवाबालासिनो माने ट्रेक्टरजों एवनायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बिब्दिनो जोङो
औ नंगौ नोंथां
दब्लायसे एबा दब्लायनै हाखौ जोङो एवना लाग्रोगोन दा बै हाखौ जोङो मोजाङै एवनानै दा मै होनानै स्लिम बानायना लागोन आरो आरो जोंहा बै दोनखानाय माइज्लिखौ जोङो खादायाव बै खादानिफ्राय माने सारनानै होगोन आरो बै जोङो हाले एवनाय जायगायाव बिब्दिनो नोंथाङा बुंलां खाबाय से दान एबा बा थामजिबा साननि गेजेराव बियो ओ फुनो हानाय जागोन आरो गि बियो साननै सानथामनि गेजेरावनो गाजा अरनो हमो दा बै खोथियाखौ जोङो मोजां खालामनोब्ला जोंनो नांगोन रासायनारि हासार मानोना बै खोथियाफोराव जोंहा हासार होआब्ला थाबनो देरा मानो होनोब्ला आथिखालनि जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जानो हमदों बेनिखायनो जोङो बै फोर आबादाव हासार बाहायनो गोनां जादों आरो गोदोनि दिनाव जोंहा बिब्दि रासायनारि हासार बाहायनो गोनां जायामोन दा बिब्दिनो जोङो बिबांनि हासार होनानै बै खोथियाखौ जोङो गोजौ खालामगोन आरो दा बै खोथिया फुनो हानाय जा खाय जोंहा फैगोन माइ गायनो थाखाय जोंनो हा नांगोन दा बै हाफोरखौ जोङो गिबियाव मोजाङै हाले एवग्रोना लानांगोन दा बेखौ जोङो गिबियाव खारायनायबो बु दा बिब्दिनो बैफोर हाखौ जोङो हाल एवनानै ओ मै होनानै बैयाव जोङो खोथिया फुनानै लानायखौ जोङो बै हायाव गायगोन आरो दा जोंहा माइ गायनोब्ला जोंनो नांगोन खामानि मावग्रा आइजो दा गुबैयै जोङो आइजोफोरखौ माइ गायनो लिंनाय जायो नोंथाङा बुंलांखाबाय जोंहा गोदोनि समाव फाबुला माइ गायनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव जों नुनो मोनदों
औ औ
माने रां नङाब्ला रावबो सुबुंखौ जों लेंनानै मोना दा बिब्दिनो जोङो हाजोआव बुङो बेखौ जोंनि खाथि खालानि न'नि नि एबा आब' आगै बायदिसिना जोङो सुबुंखौ माने लिंनाय लाबो आरो जों माइ गायनोथाय माइखौ गायनांगौ मानोना जोंनि अखा गोजां बोथोरबाबो दाथ' गोबां गुबुंले जाबोगासिनो जों
औ
आबहावाया बेनिखायनो जोङो
औ नंगौ
खौ होननानै माने समजों लोगोसे गायनाय जायो दा बिब्दि जोङो जोंनि आइफोरखौ लोगो लानानै जोंनि आदा आबमोनखौ लोगो लानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो दा जोंहा फैगोन माइखौ ल' जाया जोंहा बै माइफोरा जिबा नैजि सानि गेजेराव सोमखोर महर लालांगोन दा बै सोमखोर महर लाहांनायाव माखासे एम्फौ एनला एबा हाग्राफोर रजगोन दा बै हाग्राफोरखौ खौ जोंङो दहायनो बुंलांखाबाय जोंनो हाजिरा नांगोन एबा खामानि मावग्रा दा बैफोर जों खामानि मावग्रा लानानै जोङो हाग्राखौ फुनाय जायो नाथाय जों दानि जुगावनो मोनदों माखासे सुबुंफोरा मुलि रासायनारि मुलि होननानै बैफोर हाग्राखौ फोथैनाय नुनो मोनो दा बिदिनो जोङो एम्फौ एनलाफोरखौबो जोङो बुथारनो थाखाय जोंनो नांगोन मुलि बेफोर मुलिखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां दा बिब्दिनो जोंहा गोबाव समनि गेजेरजों माइ आबादा हानो हानाय थांखियाव फैयो आरो दा बिब्दिनो जोङो बै मायफोरखौ जोंनि आदामोनखौ लानानै जोङो माइ हानायखौ नुनो मोनो नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोनदों
औ-औ
हौवा जोंनि हिनजावफोराबो समान समान खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों दा आइजोफोरखौबो जोङो खासि लानानै बे नुनो मोनबोदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ-औ
हौवा हिनजावनि फारागथि गैयाबालासिनो जोंनि बर' सुबुंफोर एबा गुबुन हारि सुबुंफोराबो आबाद मावगासिनो दं आरो नोंथां
औ